हेलौ
हेलौ
खोनायाखै
उम
मा खामदों दालाय?
उनदुनानै
ओंखाम जाबाय? मा ओंखि जायामोन?
अमा बेदर
अमा बेदरालाय बर'नि एक नम्बर मेगंसो। खाजा
आं बेखोनो मोजां मोनो जानो होम
साइद निया अमा बेदर जायोना जाया गासिबो बर'फोरा?
जायो
ओमफाय बर'नि ए नोंस्रा मा मा मेगं सङो न'आवलाय?
मेवा अनलाय अनला इ
ओमफाय
साम' जों सबाय अनला जों द दाव बेदर
औ
नारजै जों अमा बेदर
उम
ओमफाय मा मा थाय मिथिला बावबाय
अनलाखोलाय मादि सङो?
मिनथियालै आङो रोङा संनो
देलायलाय बाय बुंना होलाय
मा अनदला संनांगौ?
जिखुनु गासैखोबो खिथा मोनसे मोनसे माबायदि सङो?
दाव बेदर अनला संनोसि
औ अनला
उम बेदरखो इसे एवफ्रानना लाबाय मोजां फोमोनहोना लाबाय
उम
ओमफायो दै होबाय दै होनानै दसे गोदौ होबाय गोदौ होनानै अ जायाखै ओम गोदौ होबाय गोदौ होनानै अनखो होबाय अन होनानै खारै होबाय
अन माने
अन गुनदैयालाय माइरं आ
ओं औ
गोदौ ग्लब ग्लब ग्लब ग्लब गोदौ होनानै फोमोनबाय फोमोननानै खांबाय जाबाय
आतसा एसा है फिर
उम
ओमफाय अमा बेदरालाय कि जि बेसां नोंसोरनिथिंलाय
सारिस
अमा बेदरखौ आसार बनायोजे माबायदि बनायो बेखौ खोन्थादों आंनो
अमा बेदरनि आसारखौ आं बनायनो रोङा ओ फार्स्टआव अमा बेदरखौ एवबाय मोजाङैनो एवबाय एवनानै बेखौ थिखोना दोनबाय थिखोना दिननानै मस्ला मस्लि फानलुफोरखौ थावआव एवबाय मोजांनो थाव गुदुङाव
उम
फायो म थाव गुदुं खालामबाय गुदुं खालामनानै थेमायाव अमा बेदरखौ सोबाय सोनानै थावखौ लुबाय मस्ला मस्लि लगायबाय लगायनानै थेमायाव सोना दिनबाय
आं रोङा ओमफ्राय
नोंंसा खिति खाम'?
खिथि खालामा
मा मा माइ गायो नोंसोर नि साइथिनिया बारा मा माइखौ बारा गायो?
रन्जित आं मिथि मा मा माय दोङोमोनलाय रन्जित रनजित ओमफ्राय मा मा माइ दोंमोन खिथालाय?
रनजित दोङो परिमल दोङो। माइब्रा माइब्रा
माइब्राखो जोंनाव दब्लायसे दब्लायनैफोरल' गायो।
फिसा फिसानो
बे मोनसे मा माइ मोनलाय ओम गोसोआव गैलालै जोसाखौबो सोरबा सोरबा दब्लायसे दब्लायनै गायो।
ओ जोसा
जायो
रन्जित
होम
ओमफ्रायथ आंबो मिथिला ओमफ्राय मा दोंङो-
माइसालि
माइसालि
ओइ र मा माइ दंबावोमोनथाम बैयो गोसोआवनो गैला आङो
माहायदों मबाइलावलाय?
ओमफाय ओम मा होनगोन बेखो दहै दखनानि खौरां होनदोंमोन थ नोङो
उम
मा मा नाम दोङो दखनाफोरा?
आं मिथियालि
बर'नि मोसानाया खैथासो दोंङो।
मिथिया खैथा दोङो जिखिजाया मोसानाय बागुरुमबा। होम
उम
मा होनदो।
दे बुं।
बागुरुमबा
थावख्रि लुनाय दाहाल थुंग्रि ना गुरनाय मो नाय दावस्रि देलाय सिखृष ग्ला
ओमफ्रायो मा दंबावो। बाला हामा।
उम
मा दंबावो।
ओमफाय
ओमफ्रायो साततालसो जादो
हा सातता।
सातता लसो जाबाय ओमफाय आरो दंबावोमोन।
दावस्रि देलाय
दावस्रि देलाइ होनखाबाय आं बागुरुमबा दावस्रि देलाय बालाहामा ओइ अ खेराइ र र आं गोसोआवहाय दों बागुरुम्बा दाउस्रि देलाय थावख्रि लुनाय बालाहामा दाहाल थुंग्रि ओमफ्रायो मामोनलाय गोसोआव गैलाय लांला
ना गुरनाय मोसानाय
उम
ओमफ्रायो खेराइ मोसानाय मोसाग्लांनाय
उम
ओमफ्राय मोनसेखौ मा होदोंमोनलाय आङो
खेराय
उम खेरायखौ होनखांबाय
ओमफ्राय खोथिया फोनायनि सोमोन्दै एसे बुंना होदो
आं रोङा खोथिया फोनायखोबा
खोथिया फोनाय आं खाथियाखौ फोनो बालाय फार्स्टावनो दुब्लि हाखो दब्लायसेलसो दाया दब्लाइसेयावनो खायफाया दब्लायसे खायफाया दब्लायनै आं बुंनानै होन मिनथिबाय
उम
उम खोथियानिखो फार्स्टावनो दुब्लियाव दै सोग्रोबाय एसे इनि उनाव नांगोलजों बरियाहै एव हाखो खोनसे एवबाय बेनि उनाव खोननै खोननै एवो खायफाया खनथाम खनब्रै गाहाम एवो जिथिया हाया गुरै जायो हाबरु जायो ना बे टाइमाव खोथियाखो एबा माइखो गारना होसिगोन आरो ना नोङो मा मायनि माबादों खोथिया थिलि बनायनो गोसो जोसा माइब्रा अनेक गारना होसिगोन इदिनो गारना होखांनायनि उनाव खिन्थु बे गारनाय लोगो लोगोनो मोनाफोराव अखा मोननो नाङा आरो बियो अखा मोनबा हामा खेथिया निखायनो अखा मोननो नाङा आरो नांगौबायायदि दैखौ मोनबाय थानांगौ होमबानो खोथिया थिलिया मोजांहै अंखारबोयो आरो बेखौ फिनो हायो दायो आंनि कुइसना बिसो जोंनि साइडआव खोथियाया थारसेयाव सल्लिस थाखा नोंसोरनिथिं आखासेयाव बेसेबां होननायमोन नोंसोरनिथिं
साथ थाखाय आखासियाव स्नि रां
साथ थाखा थिगानो ओ ओमफाय मा होनगोन बेखौ उम अमा बेदरखौ नोंथाङा माबायदि संनानै जानो मोजां मोनो अमा बेदरखौ माबायदि संना जानो मोजां मोनो होनदोरे दालि द
फोर संनो रोंङा बेदरखौ आङो अमा बेदरखौ एवनानै जानो मोजां मोनो
नंग
उम
नंमारग
उम
ओमफाय मा होनगोन बिखो?
नों मा मैगंखौ जानो मोजांसिन मोनो?
आलु बाजि
आंनिसो आंसो मोजां मोनो
हालु बाजि ओमफ्राय दावदै थानांगौ होमबानियानो मोजांसिन जायो
उम